औ
ओम मा खालामदों लोगो?
ए ओरैनो दङ' नै लोगो कलेजनिफ्राय फैनानै
औ
नोंहालाय मा खालामदों?
आंबो नै दङ' कलेजनिफ्राय फैनानै दसे रेस्ट लानानै।
औ। हा
हा?
ए गरमथारना बोथोरा?
औ बिराद गरमथार नै सान्दुं बिराद सान्दुं
औ।
ओंखाम जा।
ओंखाम जानाय जाथ'वाखै। जानाय जाथ'वाखै संगोनसो औ।
औ मा ओंख्रि संगोन।
ओंख्रियाथ' माबा संनोसै खोमा। अनलाजों दाउ
दाव गोथावथार माथो। माबोरै संबा गोथाव जायो दाउजों अनला ओंख्रिया।
आंबो गोथाव संनो रोङा दे जिखुनु संनाय प्रसेसखौलाय मिथिगौ। औ।
औ दे बिदिबालाय आं मालाबा संनानै जानो।
आतसा अनलाखौथ' मिथिखायो दा माब्रै बानायो अन माबाखौ माइरंखौ गिबियाव। औ दे खोनासं माइरंखौ गिबियाव सोमना लाग्रो। सिनार ना माइरंखौ सोमबाय दसे सोमहाबनानै दोनबाय फन्द्र मिनिटसो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बोखांनानै नों थबसेयाव ना ग्राइन्दाराव होनो माने बै मेसिनाव आरो। नोंनि गोसो बबेयाव खालामो गुन्दै बानायनानै लाग्रोदो। ओमफ्राय उनावहाय बेखौ गुन्दै बानायनानै जगार खालामनानै दोनबाय आरोना। बेनिफ्राय दाउ खौथ' गोराखांजोबनानै सुखांनानै बेखौ बानलु सामब्राम हानानै सोरबाय आरो थावआव। बेदरखौ एवग्रोबाय आरोना बेदरखौ एवनानै। मस्ला मस्लि होनानै। माने एवनानै बेखौ एसे फोमोनना लाग्रोखाबाय आरो दै होनानै। ओमफ्राय उनाव औ। आंनिया बिदि आरो आङो बिदि खालामो। ओमफ्राय बिथिं दै दै फुदुंनानै। हारसेथिं दै फुदुंबाय आरो ना अनलाखौ माबानो थाखाय दै फुदुंनानै दै। खौ जे दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला माबाखौ बियो। अन गुन्दैया बेखौहाय माने दै गोदौबाय थानायाव। होसनबाय आरो होनानै बेखौ एरनांगौ आरोना जाहाथे बेयाव लाथ खायै बायदि एरनानै उनाव। बेयावनो खारैखौबो होनांगौ आरो खारैबो होनांगौ जायो एसे। औ एग्लुंबाय थानानै उनावहाय खारैखौ होदो आरो ना सिगाङावनो होखानाबो लानो हायो दै गोजायावनो आरो माबाखौ अनखौ होयैनि सिगाङावनो
बे माथो
खोनायाखै खोनाबाय दे खोनाबाय ए अनलाखौहाय गोसोबायदि आरो ना जेनेबा दै गदुं माबा खारैखौ होनायखौ होनदों आरो खारैखौ बे दै अनलाखौ होखांनायनि उनावबो होनो हायो नङाबा दै गोजा दै गोदौ बाय थानायावबो होनो हागोन आरो नों माबे मोनसे प्रसेसखौ बानायो जेनेबा आं बिदि बानायो आरो ओ दैखौ गोदौ होग्रोरोबाय बिनि उनावहायो बे अन गुनदैखौ गोदौबाय थानायाव होसनबाय आरोना सारफ्रावलानानै एसे एसे ओमफ्राय बेखौ एर नांगौ आरोना एरनानैहायो बेयावहाय खारैखौ हो होसनसिगोन आरो उनावखौ खांजोबबाथाय अन गुनदैखौ होखां खांजोबबा ओमफ्राय बेखौ उनावहाय मोजाङै बियो गलायजोबनानै जेनेबा अनलानि महराव सोलायलांसिगोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय माबाखौ बे बेदर एवना दोननाया बेखौ होसनसिगोन आरो खोनादों
औ दासो खोनाफिनदों
ए खोनाबायदा? ओमफ्राय उनावहाय बेदरखौ होसनबाय आरो बेदर एवनायखौ बे बेबायदिनो नों बेयावहाय मोदोम गोथाव मोदोमनायनि थाखाय नोङो बेयाव दुनदिया गंगार दुनदिया बेफोरखौ होनांगौ आरो सामब्राम गुफुर देनानै खोनाबाय दा?
औ खोनादों दे बुंबाय था
ओम ओमफ्राय आरो माखौ मिथिनो दे सों?
बेसे गोबाव संफिन नांगौ
हा
ए होन होसोननानै बेसां
बेखौ बेदराथ' मोनखानायसो जाहैबाय नालाय जेनेबा एखौ पास सय मिनिटसो दोनबानो जासिगोन आरो बियो
औ पास ओं खोनादों
औ बिदिनो ओमफ्राय गोथाव जायो दा अनलाजों दाउ जाफेराखै होनबा नोङो?
जाबाय जानाया होमबाबो संनायनि प्रसेसा एसे आलदा आलादा थायो नालाय
औ आलदा आलदा थायो जायगा लायै जायगा ओमफ्राय नों नोंलाय मा माखौसो सङो होनबा बर'नि ओंख्रि
आङो
औ दे नों खोनथादो एबारो मोनसे रेसिपि ओम औ खोनथासै आंनो होनोमलाय बेखौ माब्रै हा
सङोबाथ'
बेखौ सोमनानै होनांगौ आरोना रुइनायनि थाखाय दसे होनोमबा मोजांसिन रूइसिनो दोनोब्ला औ ओमफाय बिनिफ्राय अमा बेदरखौ आराम सुना लानानै सारायखौ जा